औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां औ मा खालामदों नोंथां?
आङो दाह न खाथिनि लामायावनो जिरायना दंफैयो बारगुसु बारबाय थादों दोमैलु अखाबो गैया सान्दुंबो गैया नालाय बेलासि सम नालाय मोजाङै जिरायना दं आरो ना ओम ओमफ्राय दिनैनि टपिकखौ मा रायलायनो नोंथां इडुकेसननि सोलोंथाइनि बागै
दो ओ नोंथांनि सायाव देबि नोंथाङा माबा जेखौ रायलायनो गोसो जादों बेखौनो रायज्लायनो हागोन दे नोंथां
सोलोंथाइनि बागै रायलायनोसै नामा नोंथां नोंथाङा नोंथाङा बेसेबांसो फरायलांनाय नोंनि फरायनायनि बागै एसे खोन्थादो दे नोंथां
औ ओह आंनि फरायनाया आङो दायो माने ओ बि ए ग्रेजुवेट टु थावजेन टुइन्टियाव खालामनानै ओ खालामनानै दङ जेनेबा दायोह सिगांथ जोंना ओ जोबोद खस्थमोन नङा होमबा? ओ थांलाय फैलाय थांलाय थां फैलायनिबो जोबोद खस्थ आरो बेराफारसेथिं जोंना ओ बर मानसिनि खायफा नखरफ्राथ एसेग्राब ओ रां रुफानिबो जोबोद आंखाल जायो नङा होमबा?
औ औ औ
उन्दै समनिफ्रायनो गोबां खस्थयै माने फरायबोनानै ओ बेसेबांबा गोजान ओ बिस थ्रिस किलमिटार बेफोरबायदि लामाखौ माने साइकेलफोरजों ओ हान्थिनानै जेनथेेनै फरायनानै दिनैसिम माने बे समसिम मोनफैनो हादों आरो आं।
औ औ औ
ओरैनो फरायनायनि ओ बेलायावथ बेनोसै ओ दायो माबुंबावगोन आरो दे नोंथांनि
औ आंनि फार बे बुङोबा आङो टु थावजेेन आंबो टु थावजेन टुइन्टिथ्रियाव ग्रेजुवेट जादोंमोन। ओमफाय बेनि उनाव आङो दा आं बेखार दं सोलोंथाइ लानाय हिसाबै आं दाबो साक्सेसफुल जाथवाखै औ ओमफ्राय आङो जोंनियालाय इमान स्कुल हान्थिनो थाखाय लामायालाय हले सिगांफ्रायनो जोंथिंबो गाज्रि दा मोजां जाबाय जानाया जोंबो आंबो हान थिनांदोंमोन आङो बेसेबां टु थावजेेन नाइनटिन सनाव आङो ओइस एस एल सि होदोंमोन। मेट्रिक एक्जाम होनो जों बरआव। बेखौ होदोंमोन आं ओ बे समसिम आङो बे जोंनि लामाजों लामा गाज्रिजोंबाबो हान्थिलांनानै माबा पास खालामनो हादोंमोन आरो ना। ओमफ्रायदि आङो माबाखौ आङो एक स्कुलखौ प्राइभेदाव फरायदोंमोन प्राइभेट स्कुलनिफ्राय फरायनानै आं बिदि मेट्रिक पास जानानै आं हायार सेकेन्डारिखौ सरकारि स्कुलनिफ्राय स्टार्ट खालामदों ओम सर फ्रायबेद स्कुलाव फरायनानै ग्रेजुवेट खौबो सरकारि स्कुलावनो फरायनानै पास खालामलांदोंमोन आं। टु थावजेन टुइन्टि थ्रियाव। दा ओमफाय न'आवनो बेकार बे कार दं आरो ओं
उम ओरैनो ओमफ्राय नोंथांमोनथिं दायो बोरै सोलिबाय दों जिहेथुनाखि सोलोंथाइ सोलोंथाइनि दोहौफोर उन्दै उन्दै फैबाय थानाय फरायफुबाय थानाय फरायसा फंबाय बिनानावमोननि दोहौआ बोरै जाना दं दायो माने सम
दा आं नुनाय बायदिबाथ अ गु गुबुन जोंनि जायगानिखौ बुंनो थाङोबा बे जोंनि गामि खिनिनिखौ बुंसै आं ना आरो बेलेगनिखौबो बुंगोन आं बुंनाया। दा जोंनि गामियाव बुंनो थाङोबा जोंनि गामिनि नि गथ'फोरालाय सोलोंथायाइयाव मोजाङै लागासिनो दं आंनि नुनाय हिसाबाव पारसेन्टेज मोजां मोजां लाखि नानै माने दा क्लास ओइट नाइन टेन फरायनाय गथफोरा मोजां मोजां पारसेन्टेज लाखिनानै माने पास जागासिनो दं। आंनि फंबाय बिनानाव फोरा ओमफ्राय आरो गुबुन दाबसे जायगा गामिनिखौ आं जों गामि खाथिनिखौ नायनो नुहुरोबा आरो गुबुन जायगायाव आरो गुबुन सोलोंथाया बेलेग रोखोमै सोलिगासिनो दं जेरै बिसोर उन्दैनिफ्रायनो बिदि गारजि गारजि बेसाद लानाय बिदिखौ बिदिखौसो सोलोंनाय नुयो आं बेलेग गामि माने जों गामिजों नांजाबनायानो नुयो ओमफ्राय गामि लायै गामि सोलोंथाइया बेलेग रोखोमनि जायो जोंनि बर' माबायाव हालामाव। गामि लायै गामि बेलेग जायो आं बे खौ नुनो मोनदों आरोना जोंनि दा सोलिबोबाय थानाय गथफोरनि फिउसारखौ बेहायनो नुहुरनो मोनो दा। मा इसोरो गथ फोरा उन्दैनिफ्रायनो बिदि बेसादखौ लानानै बोरै जौगानो हागोन। साननाया बिसिना मेलेमा मा जागोन बेखौ आं सानो आरोना दा जों गामिनिखौलाय नुनाय हिसाबाव गिदिर फोर गिदिर गोलाव मानसि थानाय हिस हिसाबाव जों गामियाव दा मोजाङै सोलिलांगासिनो दङ आं बेलेग गामिनिखौथ बुंहरसनो हाया दा जों गामि आरो जों गामि खाथ थिनिखौ नुनाय बायदि हिसाबाव आं नोंनि सिगाङाव फोरमायनाय जाबाय आरो।
औ औ थिगानो नोंथां ओमफ्राय नोंथां बे फोरखौ जिहेथु जोंनि दानि फरायबोबाय थानाय फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानाव मोन हेलौ खोनायाखैना हेलौ खोनादों ना नोंथां? हेल हेलौ हेलौ हेल-हेलौ हेलौ